हेल नोंथां अ गोजोन गोजोन फुंबिलिनि गाहाय हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथां आं नों खौ मोनसे आयदा लानानै ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आखायाव लादोंमोन नोंथां सावरायजागोना नोंथां?
सावराय जागोन नोंथां थारैनो।
अ बिदिब्ला आङो बेखेवनोसै बुंलांसै आं दा सावरायनो नागिरदों ओ आबाद मावनायनि बागै। आबाद होनोब्लाथ' ओरैनो बाय बायदि बायदि आबाद मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां? जेरै माइ आबाद खाम आबाद मेसेङाव मावनाय बायदिसिना फिथाइ सामथाइनि आबाद बेफोरखौ जों नुनो मोनो नोंथां आरो बेसर बेफोरबायदि जेरै जों दा दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनो थाखाय थाखाय जोंनो गिबियावनो जोलै ओ माइ फिथाइखौ दोननाय जोलै बेखौ नांखागोन जायखौ जों खोथिया फैयो ओ बेनिफ्रायसो जों माइ गायनानै माइ फिथाइ मोननो हायो।
नंगौ नोंथां थारैनो।
गिबियाव जों माइ गायनो थाखाय जेब्ला जों बै दोनथुमनाय माइ बेगरखौ माइलि हिसाबै जों बानायो बेखौ जोङो हाखराव हरसेया सोमना दोनो। आरो बेनिफ्राय जोङो जेब्ला बे खौ गाजा मोजाङै रज'जोबो बोखांनानै सानदुंबा बिदि लामस्रिनाय एसे थालिर बिलाइफोरखौ सायाव खोबनानै दोनो। आरो बेनिफ्राय खोबखांनानै जोङो जिहेथु आबाद फोथार आबाद फोथारखौ जोङो एव मोजाङै ट्रेक्टर बा मोसौ गारि आरो दि दानि जुगावथ' मोसौ गारिफोरजों मोसौफोरजों एवनाय जाया ट्रेक्टरजोंनो बांसिनै एवो। ट्रेक्टरफोरजों दखरसे हाखौ एवग्लिना फोमोननानै हासारफोर खौ मोजाङै सारना होनानै जिहेथु जों माइलि बे सोमनायखौ मोजाङै लामस्रिनायखौ लांनानै आबाद फोथारनि दखरसे हायाव सारहैयो। सारोब्ला अब्ला बे नैजिबा नै नैजिबा बा थामजि दिननि उनाव मोजाङै फुनो हानाय जायो। अब्ला जों बेखौ फुनानै ओ आखा आखा खानानै दोननानै मोनसे ओ आबाद फोथारनि दब्लायफ्राव रानथिंनायखौ नुनो मोनो। बेनिफ्राय आरो आइजो माहारिफ्रा माइ गायनायखौ नुनो मोनो नोंथां। अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि माइ गायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
थारैनो नोंथां। ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो ओ बै आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो बेवहाय थानाय जि जायगायाव जोङो आबाद मावगोन बै जायगाखौ जोङो हालेवना लाग्रोनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बाय। दिनो जोंनि जायगायावबो हालेवनाय बुङोबा जोङो। बेखौ ट्रेक्टरजों बो हालेवनायखौ नु। नो मोनो आरो लोगोसे गोदोनि-फाय सोलिबोबाय थानाय मोसौजों ओ नांगोल लानानै जोङो एवनायखौ नुनो मोनो। बेवहाय जोङो। बुंनो थाङोब्ला ओ बै खो थिया खोथिया फोना लाग्रोनांगौ जायो। बे खोथिया फोना लानायाव। नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो सानसे बा हरसे सोमनानै दोनो बस्थायाव सोनानै। ओ दैयाव सोमना दोनो। बेनि उनाव जोङो। बेवहाय ओ जोङो बेखौ सानसेनि उनाव बोखाङो। औ नोंथां‌।
बेनिफ्राय आं सानोदिे नोंथां ओ गोदो जों जि हासार बाहायो आरो दा हासार बाहायनाया गोबां फाराग दङ। गोदो जों गोबोर। खि हासार बायदिसिना खानस हासार बिफांनिफ्राय सेवनाय बायदिसि। ना बेफोरखौ हास। मोननायनि जाउनाव। गोदोयो गोबां माइ नि बिबाङा गोबां जायोमोन माइनि हारखौ जों गोबां मोननो थाङोमोन नङा होमबा नोंथा।
थारैनो नोंथां‌
जु गआव आं मोनथिनाय बादि ओ बेबायदि हासारखौ। बाहायला रासायनारि हास। हासार बाहायनायखौ नुनो मोनो मोनथिनो मोनो आरो बेफोर हासारफोरखौ बायदिसिना बांसिनै सारनायनि जाउनाव माइनि बिबांफोरा । खमायलांनो हमदों बेनि गुबै जाहोना जादों हानि खहाथि आरो ओ- हाग्रा थैनाय मुलि एम्फौ एनला। थैनाय मुलि बेफोरखौ साथ। नायनि जाउनावबो जोंनि नैबे आबाद फोथारनि हा बाय । दिसिना दब्लाय हाफोरा ओ- हामा जालांदों गाज्रि जालांदों बेफोरनि थाखायनो जों दा आबादफोरखौ गोबां मोननो थांलिया। जिहेथु जों आरो गोदोयै जों हा मोसौजों एवोमोन आरो। थिग बेबायदिनो दानि जुगाव ट्रेक्टरजों एवो । आरो माइ हानायनि खे त्ररावबो बेबायदिनो माइ हायोमोन गोदो मानसिफ्रा खासिजोंनो नाथाय दा बांद्राय बिदि खासिजों हानाय नुला साफा सानै नुयोब्लाबो जों बांसिन बिसिनानो मेसिनजोंनो माइ हानायखौ नुनो मोनो आरो नानायावबो मोसौ टेकट मोसौफोरखौ बाहायला दानिया मेसिंजोंनो नानायखौबो नुयो आरो नाखांनायनि उनावबो सौनायाव दिंखिजों सिगांयो गोदोयो सौवोमोन नाथाय दानिया मिसिंफोरावसो आरो आबाद होनोब्लाथ' ओरैनो माइयालसो जाया जों मैगं थाइगंफोरखौबो गायो जाहाथे जों गावनि जिउआव जामुं खालामना । हायो जानानै जिउ खुंनो हायो । जाय आरो फाननानै जों गावनि नांगौखौ सुफुंनो हायो गाननाय जोमनाय बायदि खेथ्रआव बिदिनो जों जेरै जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो जुखाम बायदिसिनाफोरखौ गायनाय आरो बेसर जायखौ जों थाव मोनो बेसरनि फ्राय आरो बेनिफ्राय जोङो बायदिसिना हाग्रानि ओ बायदिसिना जों मैगं-थाइगं, लाइ-लाफा आरो कबि, बान्दा कबि, फुल कबि आलु बायदिसिना गायनायखौबो नुनो मोनो जाहाथे जों जोंनि जिउआव आथ आदार जानायाव जों बेफोरखौ मैगं-थाइगं महरै बाहायनानै जों सोलिलांबाय थानो हायो आरो जों गुबुननो फाननानै जोंनि नखराव जा ओ नांनाय बायदिसिना बेसाद गाननाय जोमनाय फरायनायनि खेथ्रावबो जों बेफोरखौ खौ रां आरजि होनानै सुफुंनो हायो नोंथां नोंथाङा बेफोरनि बागै मा सानो मा बुंनो सानो नोंथां?
बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेयाव बाय जोङो बोरि हाफोराव बैफोरो ओ बायदिसिना रोखोमनि आबादफोर खौ मावनायखौ नुनो मोनो बे जोगोनार बा जोङो खुमब्रा लाव बैफोरबायदि माने लेस रा बेफोर आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो बे आबादखौ जोङो मावनानै न'आव ओ जानायजों लोगोसे जोङो बेखौ बेफार फालांगि हिसाबैबो बाजारफोराव फानहैनाय खौ नुनो मोनो नोंथां। जोंनिया औ । आबाद बुङोबाथ' फोथारावबो मावो बे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो फोथाराव माइ आबाद मावनायखौ जोङो जेब्ला बेयो गायखाङो गायखांनायनि उनाव जोंनिया दो एसे जौबोयो जौबोबाथाय जोङो मोनसे फोरबो फालियो बेवहाय काति गासा होननाय बे फोरबोखौ जोङो फालिनाय जायो। बे माइ आबादनि सायावनो सोनारनाय बेयो औ बेनि उनाव जोङो जेब्ला बेयो माइ बिदां जायो माइ बिदां जाबाथाय बेयो जोंनिया गोमोन जायो। लोगोसे बे गोमोन जानायखौ जोङो ओ हानांगौ जायो हानो थाखाय जोङो बाहायो जोंनि जायगायाव गायाव नुनो मोननाय हिसाबै जोङो दानिया गोदोर गोेदो र ट्रेक्टरजों जोङो हा बै दुब्लि बारियावनो जोङो हाखानायखौ नुनो मोनो। हानानै औ आरो बेनि अनगायैबो जोङो खासिजों हानायखौबो नुनो मोनो। सुबुं फोरा ज' ज'यै खासिजोंबो बै आबादथिलियाव बै माइ गोमोनखौ हानायखौ नुनो मोनो । बे हाखांनायनि उनाव बेखौ जोङो मुथा मुथा थरनानै दोनो आरो बे थरनायखौ जोङो जमा खालामनानै आरो मो नसे जायगायाव न'आव एबा बबेबा मोनसे लांदां जायगायाव ज' दोनैनायखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो बे दोनहै खांनायनि उनाव बेखौ जोङो ओ मारोन होनाय होनना बुंङो । बे मारोन होनायाव जोंङो ओ मोसौजोंबो होयो आरो खायफाया ट्रेक्टरजोंबो ओ जोंङो ओ बै मारोन होनायखौ नुनो मोनो । बेयाव उमफाय मारोन होनाय बुंङो ब्ला नोंथां बेवहाय जोंनिया बैदि ओ माइ बे माइ खौ जोंङो जिगाबनिफ्राय एबा जोंङो बैयाव थानाय नांङि मुवानिफ्राय जोंङो बे माइखौ आलादा खालामनाय जायो । बे आलादा खालामनायाव जोंहा औ बेबायदिनो जिगाब-जिगाब ओंखारो आरो बे जिगाब खौ जोंङो मोनसे जायगायाव जमानो दोनथुमो बे दोनथुमनाय जायो । आरो बै माइखौबो जोंङो ओ बै जमा खालामनानै मोनसे दुलियाव एबा जों बस्थायाव सोना दोननाय खौ नुनो मोन
औ नोंथां थारैनो औ जों जोंबो आ औ नोंथां आंबो बेफोर बिदिनो नुयो जोंनि ओनसोलावबो ओ जेब्ला मारा नायो सिगाबखौ जों माइहुं खालामनानै मोसौनि आदार जिब जुनारनि आदार हिसाबै बाहाय नाय नुनो मोनो आरो माइखौ जोंङो फाख्रियावबो दोनथुमनाय नुनो मोनो बेबायदि दुलि नोंथांनि बुंनाय बायदिनो आरो बेफोर माइनि माइखौ जों जेब्ला सहैगोन सौनायनिफ्राय जों जेब्ला गुन्दै मोनो माइरंखौ जोंङो मानसिनिथो जाबाय मानसि बायदिसिना दाउ फोरनो बोयो नाथाय गुन्दैखौबो जों अमा बायदिसिानो बाहायो नोंथां बेबायदिनो नोंथांनि बुंनाय बाय बि गासैबो बाथ्रायानो जोंनि ओनसोलजोंनो गोरोबफ्लेनाय नोंथां
थारैनो नोंथां
नैबे समान हायाव बांसिनानो गोरोबफ्लेयो आबादारिनि खान्थिफ्रा नाथाय गायनाय ब्ला अ गायनाय बेफोरो एसे खमान जानो नागिरा समफ्रा औ अब्ला नों थां जोंनिया रायज्लायनायफ्राबो सम जाबाय समनि आंखालाव बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन नोंथां
दे बिदिब्ला गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां गोजोनथों